खोनादों नोंथां गोजोन बेलासि नोंथांनिसिमबो। ओरैनो मानि थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ नोंथां ओ जोंहाथ' आथिखाल आथिखालाव सोलोंथाइनि बुब्लियाव जोङो गोबां माखासे फारागथिफोरखौ नुलायगासिनो दा बेनिखाय बेखायनो सरकारि स्कुल आरो बे सरकारि स्कुल बे मोननैनि गेजेराव जोंहा मा मा फारागथिखौ नुनो मोनो?
औ हागोन हागोन नोंथां मानो हाया जानो जेनेबा मानि सायाव फोरमायनो
नोंथाङा मानि सायाव एसे मोजांसिन फोरमायनो हागोन बेखौनो फोरमायदों।
अ आङो आङो जेनेबाथ' बुंनो थांगोन आङो जेनेबा सरकारि नङै फ-फरायसालिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों नोंथां नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना?
जागोन नोंथां दे।
ओ फरायसालि एबा जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोङो माखासे गियान आरजिनायफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो नाजादों। एबा जोङो जों सोलोंथाइ लाबोनाय गोदोनिफ्राय जोङो दासिम जेनेबा जोंनि मोनसे जों एबा जों सासे लेखा गोरों सुबुं जाजासिमनि माने माखासे फरायसालिनि गेजेरजोंसो जोङो मोनसे डिग्रि एबा मोनसे सारटिफिकेटखौ जों मोननो हायो नालाय बिनि थाखायनो जोङो बे सरखारि नङि एबा सरखारि फरायसालिनि गेजेराव माखासे मोननै मोनथाम फारागथिखौ आं बुंनो सान सानदों जेरैहाय आं बुंनो हायो सरकारि नङै फरायसालि जाय बे फरायसालियाव मा जायो ओ बिसोर मानिफ्राय खुंजानाय बियो माने जों सुबुङानो जों बेखौ खुंनाय आरोना सानै साथाम एबा साब्रै साबाजों जों ज' मोनसे मोनसे जायगा एबा मोनसे ओनसोलखौ लानानै जोङो बैनि माखासे गोरों गोरों सुबुं खौ बासिनानै एबा सानैसो गामिनि गाहाय गाहायखौ लाना नै जों मोनसे फरायसालि खु-खुरुलिनाय जायो आरोना जाय बै फरायसालियाव माखासे माखासे लेखा गोरों सुबुं एबा गामिनि माखासे सागान होग्रा बैफोरखौ जोङो नांगौ जोङो मोनसे फरायसालि खुलिनो थाखाय बि-बिनिखायनो जों मा खालामो बैसोरखौ लानानै जों खुलिनाय जायो आरोना आरो जोङो सरखारनिबो माखासे सरखारनि माने जोंनि माखासे एपइन्ट माबा खालामनाय जेनेबा जोंनि स्कुलखौ नों खुलिनो हासिगोन दे बेफोरबायदि सरकारि नङै फरायसालिखौ बैफोरबायदि मा खालामनाय एप्रुभ खालामनाय होननाय माबाया बेखौ जोङो लाग्रो नांगौ जायो आरोना ओरैनो गोसो जालाबायनानै जों खुलिनो हाया आरो जेनेबा बै गामियाव एबा बै ओनसोलाव मोनसे फरायसालि गायसननांगोन बैफोरखौ नोजोर होनानै जोङो मा खालाम जायो बेयाव गायसननायखौ नुनो मोनो आरोना बै फरायसालिया मा जायोनो जेनेबा जोङो ओ बेयावथ' जों जानला मानला जोङो माबानो हाया माबानो हाया मानि जोङो माखासे गामिनि लेखा गोरों सुबुंफोरखौ लानानै जों बेयाव खुलिनाय जायो आरोना बै खुलिनायाव जों जाहैबाय जोङो नोंबो आंबो एबा बयबो सोरबा सासेयाबो नोंनाव आ गियान एबा नोंनाव फोरोंनायनि रोंगौथि दंबा बै सुबुङाबो मा खालामनो हायो बेयाव थांनानै जोङो फो रोंहैनो हायो आरोना जोङो जेनेबा ओ सासे जोङो गाहाय फोरोंगिरि एबा माखासे स्कुलनि एबा फरायसालिनि माखासे आफादगिरिफोरजों रायलायनायनि गेजेरजों जोङो बेयाव हाबनानै जोङो फोरोंनो हाहैयो बै फरायसालियाव माखासे गोबां फारागथि दङ जेरै जों सरकारि फरायसालियाव जोङो साबजेक्ट टिचार एबा आयदानि फोरोंगिरि माखासे जों मोननो हाया जेरै जों बिदिनो नुनो मोनो आरोना। आरो जोङो नैबे फरायसालि एबा सरकारि नङि फरायसालियाव मोनसे साबजेक्टआव एबा मोनसे मोनसे आयदायाव मोनसे आयदायाव सासे सासे फोरोंगिरि नुनो मोनो आरो बिदिनो एक्सट्रा एक्सट्रा बिदिनो टिउसोन टिउसोननि मास्टारफोरखौबो जोङो बेयावनो जों होनानै जों गथफोरखौ फोरोंनो हायो बेजोंनो जोङो मोसानायनि मास्टार मेथाइ खननायनि मास्टार आरो कम्पिउटार फोरोंनायनि मास्टार बिदिनो
जोङो साफा साबा मास्टार मोननो हायो आरोना बै बैफोराव जोङो फैसाजों होनांग नांगौ आरोना फैसा होनायनि गेजेरजों सो जोङो बैफोर बेफोरबायदि मास्टारखौ जोङो मोननो हायो जाय नोंनियाव नोंनि आखायाव नोंनि एबा नोंनि नखराव फैसा थाखा दंब्ला जों बै जोङो सकारि नङि फरायसालियाव जोङो ओ गथफोरखौ सोहैनानै जोङो सासे
रोंखा राखा सुबुं खालामनो सान हागोन आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो सरकारि नङि फरायसालियावबो सोन सोनाय जायो आरो बुंनो थांगोन जोङो सरकारि एबा सरखारि नङै फरायसालि बैफोराव जोङो माखासे जोंनि सार्टिफिक केट बैफोरखौ दाम दाम गैया एबा दाम गोसा बेफोरबायदि सानना लायो आरोना खिन्थु बेयो नंखाय आरोना आं सानो आंनि साननायाव मानो होननानै बुङोब्ला बै सर सरखारि नङि फरायसालियाबो जोंनो खामानि होयो एबा जोङो जों फरायबोनाय जोङो मो बोसोरसेयारि एबा ओम जोङो मा होनदों थाखो हिसाबै जोङो बोसोर बोसोरसेयाव जों थाखो मोनसे बारोना बै दिनै जोङो मोनसे मोनसे मोनसे स्टेप बाय स्टेब बारै बारै जोङो जोंनि गोजौ सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायो आरोना नोंथां आ बे सरकारि फराय फरायसालिनि गेजेरजोंबो आरो बिदिनो गोबां बाथ्राफोर दंबावो आरो नोंथां जेरै जोंनि जोङो सरखारि नङै फरायसा गासैबो जोङो गाननायनिफ्राय लानानै जुथानिफ्रा लानानै फाय फ लेखा बेग आरो बिदिनो दंबावो द्रेसफोर बैफोरखौ जोङो सरखारि नङै फरायसालियाव जोङो फैसा होनानै बायनांगोन आरो ना एबा जोङो बाव मोजां मोजां कवालिटिनि जों जेरै जों सरकारि फरायसालियाव मोनिखौ एबा जोङो गोबाव मोनो आरो गोबाव जों मोनो आरो सरकारि फरायसालि बैफोराव बिदि जाया खिन्थु नोङो नोंनाव फैसा दङब्ला नोङो दिनैबो मोनगोन एबा गाबोनबो मोनगोन आरो नास फरायस बैबा बैबायदि फरायसालियाव आ आरो जोंनि ओनसोलाव दा सरकारि नङै फरायसालियानो गोबां बिबांनि जानो हमबाय जायनि थाखाय जोंनि माखासे सरकारि सरक सरखारि फरायसालि बैफोर लासै लासै गोमानायखौ जोङो हम नुनो एबा नुनो मोन्दों आरो आरो फोरोंगिरिनि फोरोंगिरि थिसन्नायनि बेलायाव आं बुंनो थांगोन फोरों फोरोंगिरिफोरा बेयाव मा जायो बेयाव गोबां बिबांनि मोननो हायो आरोना जोङो आ माखासे बेथनफोर इसे होनानै बैफोराव जोङो डाइरेक्ट मोननो हायो नोंनियाव नोङो मोनसे डिग्रि दंखायोबा एबा नोंनियाव सार्टिफिकेट थाखायोबा नोंहा उमुख फरायनानै नोंहा नैबे डिग्रिया दंखासै बैबायायदियाव जोङो माखासे ओ इन्टारभिउ लानायनि गेजेरजों जों बेयाव डाइरेक्ट सोनो हायो खिन्थु सरखारि स्कुला बिबायदि नङा आरो ना नोङो ओ फरिखा होनायनि उनाव आरो माखासे माबा माबि दं आरोना बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होबानो जाबाय सरखारनि सरखारि फरायसालिनि सोमोन्दै नोंथां
औ जागोन नोंथां ओ नोंथाङा दा आ मोजां थांबाय जेनेबा बेसरकारि फरायसालियाव मारै मारैजायो फोरोंनायफ्राव माबायदि दां नोंथांनो उमजोंनि सरखारि फरायसालियाव फरायसालिनि फोरोंनाय माखासे ओ नियमफोर बा बेयाव फोरोंगिरि मोननोबा मा मा जोंहा मा मा खालामनांगौ जों आं बिनि बागै नोंथांनो फोरमायनोसै जों बुंनो थाङोब्ला ओ सरकारि फरायसालिया मोनसे जोबोद मा होनो जेनेबा दाम खम बा मोनसे खम बेसेनावनो जोङो लानो हानाय मोनसे सोलोंथाइ बेयाव जोङो मा खालामनो हायो जेनेबा जोङो बियो ओ
गभार्नमेन्टनिफ्रायनो फैखानाय नालाय गासिबो बेयाव जोङो गासैबो बस्थुखौ जोङो ओ रां होआलासे जों मोननो हायो आरो जोंना मुं थिसननायाबो जोङो ओ रां गैयालासिनो जोंहा ओ मुंखौ थिसननो हायो आरो नोंथाङा होननानै जेनेबा सरकारि नङै फरायसालियाव जोङो मा गासिखौबो रांनि गेजेरजों जानांगौ जायो बेयो सैथो ओ जेनबा जोङो मुं थिसनायनिफ्राय लानानै बिजाबसिम जोङो गासैयाव बे सरकारियाव मा खालामनांगौ रां गारनांगौ आरो दा जोंहा जोंनि स सरखारि फरायसालियाव जोंहा रांनि थाइसेबो गोनांथि गैया जो ओ इउनिभर्मखौनो होन ले खाखौनो होन बा मुं थिनायखौनो होन जों बेयाव गासैबो ओ जोंहा फ्रियावनो जाजोबो आरो आरो बिदिनो दंबावो जेनेबा आथिखालावथ' ओ सरकारा माखासे नियम बानायना होबाय जेनबा सोलोंथाइया गासिबनिबो थाखाय होननानै ओ दा हिनजाव हौवा जेबो बेयाव ओ बासिलायनाय गैया बा दोहोरोम जाथ जाथि जोंहा बेयाव जेबो बासिनाय गैया मानो होनना बुङोब्ला ओ सरखारानो जोंना जोंनि सरखारनि फरायसालिखौ बयनिबो थाखाय समान होननानै गनायथि होखाबाय दा बिदिनो दंबावो जोंहा फोरोंगि रिफोर बुङोब्ला जोंना फोरोंगिरिफोरा ओ सरकारि फरायसालियाव जोबोद माखासे रोंखा रा खा जायो मानो होनना बुङोबा बिथांमोनहाबो ओ बे फोरोंगिरिखौ मोननो थाखायनो गोबां माखासे ओम दिप्लमा बा माखासे ओ माबाफोरखौ फरायनांगौ जायो जायनि गेजेरजोंसो बिथांमोना माखासे इगजाम फोरनि गेजेरजों ओ बेफोरबायदि साख्रिखौ मोननाय जायो आरो जोंना जेनेबा जोङो ओ फरायसालियाव स सरखारि फरायसालियाव फोरोंगिरि जानोबा जोंहा बि एड बा डि ले एड बिसोर मोननैनि गेजेराव मोनसे थाबाबो थाबा जागोन आरो बिनि उनाव मा जायो बिथांमोना बेनिफ्राय दिप्ल'माखौ लाखांनायनि उनाव बिथांमोना माखासे ओ टेट सि टेट बेफोरबायदि एगजामखौ होनांगौ आरो बिनि उनाव बिथांमोनहा बै एगजामाव मोजां नाम्बर मोननानै पास जा नो हायोब्ला बिथांमोना एल पि बा एम इ बे फरायसालियाव ओ फोरोंगिरि मोननो हानाय बे गुनखौ मोनो आरो दा बिदिनो बिथांमोना ओ सरकारनिफ्रायनो माखासे सोलोंथाइ लानानै ओ बिथांमोनखौ फरायसालियाव थिसनहरो जायनि था खाय सरकारा बिसोरनो ओ दानफायाव माखासे दरमाहानि ओ अनसुंथाइ होयो ओ जाय बिथांमोननि जिउ खुंनाय याव गो जो गोबां हेफाजाब होयो आरो दा बेबायदिबो बावोबा जोंहा आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जेनेबा जोंनि ओम हादरसानि बा हादरनि ओ सरका ओ जोंनो फरायसा सालियाव लेखा इउनिफर्म ओ लेखा लांग्रा बेग माखासे स्कलारशिप आरो आजि खालावथ' साइकेलफोरखौबो जोङो फ्रि होनाय नुनो मोनो ओ मानो होनना बुंब्ला सरकारा सर ओ सरकारि फरायसालिफोरखौ आथिखालाव मोजाङैनो नायदों जायनि थाखाय आथिखालाव सरकारि फरायसालियाव फरायनाया दङ दंनाया नाथाय बांसिनानो प्राइभेट बे बे-बेसरकारि फरायसालि बेयाव थांनायखौ नुनो मोनदों मानो होनना बुं बा बे सरकारि फरायसालियाव जोंहा
बे बे सरकारि फरायसालियाव गोबां रोखोमनि ओ माखासे फोरोंगिरिबो थाङो जायफोरा जेन'बा मोनसे साबजेक्टआव मोनसे टिचार बा मोनसे साबजेक्टआव मोनसे फोरोंगिरि बिदि मोननो हायो आरो नाथाय जोंनि ओ सरकारि फरायसालियाव आथिखालाव बेफोरबायदि फोरोंगिरिखौ जों मोननो थां ला मोनबाबो जोंहा मोनसे फरायसालियाव साथाम साब्रै सानै बिदिल' मोनो आरो ना होमबाबो बिथांमोनहा खस्थ' खालामनानैबाबो बिथांमोनहा गासैबो क्लासखौ बिथांमोनहानो लाजोबो ओ नाथाय ओम बे सरकारि फरायसालियाव मोनसे ओद आयदायाव मोनसे फोरोंगिरि सासे फोरोंगिरि बिदि थानाय खाय ओ सोलोंथाइया बेयाव साबसिन जागोन खोमा साननानै ओम है माखासे बिमा बिफाफ्रा आथिखालाव फिसालाफोरखौ बा फिसाफोरखौ बिथांमोना ओ बेसरकारि फरायसालियाव सोसै आरो ओ आं सा सानो थेवब्लाबो जोंना सोलोंथाइ एखेयानो जेनेबा नोङो मोजां खौ सोलोंथाइ लायोबा बा ओ न'नि मोजां न'नि सुबुंफ्रा मोजां रोखोमनि दायथ' लायोबा ओ जोंनि सोलोंथाइ लानाया सरकारि बेसरकारि बिसोर मोननि गेजेराव जेबो फारागखौ फैनो नाङा होननानै आं सानो। नो ओम।
ग जलथ ब जोंहा जोंनि सरकारि फरायसालियाव आथिखालाव बिदिनो ज मनो फोरोंगिरिया सानैबाबो नोंथांमोना माखासे
एकदमबारे खायदा खालामनानैबाबो बिथांमोनहा क्लासखौ लायो आरो आरो दंबावो बेबायदिनो जेनेबा जोंनि सरकारि फराय सालियावबो ओ फरायसा फोरनि माखासे ओ मोदोम गेहेन मोदोम जिबि जौगानायनि थाखाय मा खालामो माखासे गेलेनाय बा मोसानाय बा दान्थे बिदान्थे बेफोरखौ लायो आरो। जाय जोंनि बेसरकारि आरो सरकारि नङै मोननैआवबो थायो दा बिदिनो जोङा सरकारि फरायसालियाव माखासे ओ बांसिन सुबुङा गामि ओनसोलनि सुबुंफोर बिमा बिफाफ्रा सोयो मानो होना बुंङोब्ला बेयाव रांनि जेबो गोनांथि गैया। ओ ओ आथिखालाव जोंनि बे बेसर सरकारि नङै फरायसालियाव गोबां रोखोमनि रां नांगौ जाय गेजेरजोंसो सोलोंथाइखौ लानो हायो जों मा खालामनांगौ जायो दान मोनसे खाथियावनो जोङो सासे फरायसालि जेनबा सासे फरायसानो सासे माखासे बिमा बिफ्रा दानसेयावनो जेनबा बिथांनि फरायनायनि ओ फिसखौ बिनांगौबा रांखौ होनांगौ उम अब्लासो बिथांमोनहा बिथांनो बा बिथांनि फरायसालियाव मुं थिसननाय मानाय बा ओ सोलोंथाइ होनाय बे माबाखौ मोननो हायो आरो। दा बे सरकारि फरायसालियाव बे दान मोनसेयाव सासे फरायसनिफ्राय फैसा लानाय बियो मानो थाखाय लायो होनब्ला जेनबा ओ बै स्क स्कुलनि जाय बिथां फरायसालिनि मालिकआ ओ बे फोरोंगिरिफोरनो ओ माखासे दरमाहा होनांगौ जायो जायनि दरमाहाखौ बे फरायसाफोरनि फिसजोंनो ओ ओ मेकाप खालामनानै होयो आरो जा बाखि आग्लायो बेखौ गावनि ओ पकेटाव लायो बे बिदिनो थाखायनो बिथांमोना फिसखौ फरायसानिफ्राय लानांगौ जायो आरो ओ गोदा
गरिब‌ गरिब जायगायाव बिदि गैया ओ बेनिखायनो ओ जोंनि गामिनि ओनसोलनि जाय बिथांमोना साख्रि गैयाबा ओ नोंथांमोना मावनानै जाबा बा मानि थाखाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि स्कुलाव सोनो हाया जेरै थाखाय बेसोर बैसोर मा खालामो सरकारि स्कुलाव सोयो जाहाथे ओ गामि ओ जाब्रा फरायनायाव इसिबां मोजां जायो आथिखालाव सोलोंथाइनि